हेलौ
हेलौ औ
औ नोंथां
उम
औ खोनादों नोंथां औ दे बुंनाय
सम दोङो उम दे हाबानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो
अ हाबानि सोमोन्दै ना बर'नि हाबा जागोन दे सावराय जागोन
उम ओरैनो गुबुन जायगानिखौ सावराया नोंथांमोननि जायगायाव जिहेथु माबायदि रोखोमै दोरोङारि नेमखान्थि बायदि हाबाया जायो बेखौ एसे फोरमाय बिदिबा मोजां जागोनमोन
अ जागोन ओ जोंनिथिं दोरोङारि हाबा होननानै बुङोब्ला दायो गोबां माने खम नुयोसै आ रो ना दोरोङारि हाबा होन दोरोङारि हाबाया जाहैबाय जेब्ला हमनानै दा गोदोनिफ्राय जोङो लायोबा दायो खारसननाय हाबा लोगोसे बोनानै लायनाय हाबा बेनिफ्राय बिदिनो गोरजिया हाबा बेनिफ्राय मोननैसो दंबावोमोन आंबा गोजोआव गैला दा बेफोरबायदि हाबाखौ माने गोबां खम नुनो मोनसै आरोना जोंनि जोंनि एरियायाव होननो थाङोब्ला आरो थेवबो ओ मोनसे हाबा खौ जोङो जोंनि एरियायाव आङो बांसिन नुयो आरो बे हाबायानो जाहैबाय ओ मा होनगोन बेखौ माबा खुरनाया मा होनोमोनलाय बेखौ उम बावनानै थालायबायना जेनेबा हाबा हाबा हाबा गिदिर खुंङालासे नो ओ मोनसे माबा खालामनानै जाब जुब खुंनानै होयोमोन मा मा होनोमोनलाय बेखौ बे हाबाखौ अ हाथासुनि बे हाथासुनि हाबाखौ ओ जोंथिं दाबो माने मोनफा मोननै नुयो आरो थेवबो खमसै माने बारा इसेबां नुनो थांला आरोना दा बे हाबायाव बिदिनो बारा गिदिर जाया जाब जुब गामिखौ जाहोनो थाखाय आन्था बेफोरबायदि जानायजों बां सिन नुयो आरो
औ औ
दा नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलियो बे हाबाया
ओ ए जोंथिंनजायबो बिदिनो दा नोंथांङा बुंनाय बायदिनो उम गोबां मानानि बर'नि जि दोरोंङारि हाबाफोर दंङ दा बे खिनिनि मादावहाय जों गोबांखौनो नुनो मोनलिया आथिखालाव आथिखालावहा थोंजोङैनो बे ओ समाजजों गनायजानाय जिथु नायनानै खालामनाय हाबा बेखौनो जोंङो बांसिन नुनो मोनो आरो बे हाथासुनिखौबो नुनो मोनो नाथाय गोबां खम बिबांङाव नुनो मोनोसै आरो दानिया सिगां नाथाय ओ सिगांनि समावहाय बे हाथासुनियानो बांसिन जायोमोन बेनो बे बेनि जोंनि दोरोंङारि नेमनि मोनसे जाहैबाय नालाय बेखौनो माने बयबो गरायनानै हाबा खालामोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय गोबां खमखौ जों नुनो मोनोसै आरो बेनि अनगायैथ' बै मा होनना बुंगोन जोंनि दंखा हाबनाय बे बेनिफ्राय खारसननाय हाबा बायदिसिनाखौ' जोंनियावहा नुनो मोनखाथारलिया
औ
नोंथांमोननि थिंजाय बेफोरखौ नुनो मोनो नामा दाबो
ओ जोंनिथिंजा बेफोरखौ ओ नुनो मोनला जि नोंथांङा जे बुंलादों समाजजों गनायनाय समाजारि ओ जेनेबा नायनानै हाबा खालामनाय बेनो बांसिन जासै आरो नायनानै हाबा खालामनाय बेनिफ्राय मोनसे दंङो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनानै एबा गोसो थोलायनानै फैनानै थाफैनानै हाबा खालामनाय बेफोरबायदि आरो थेवबो माने समाजजों गनायजानाय आरो समाजजों समाजनि नोजोराव बेरेखा नंङा आरो थेवबो माने समाजजों गनायजानानै मोजांङै हाबा खालामनाय बे हाबाया जानाय जोंनिथिं एरियायाव नुयो आरो
औ औ औ जोंनि जोंनि थिंजायबो बिदि नो बे समाजजों गनाय जानायब्लाबो माने सोरबा सोरबा दोनखारलायो दोनखारलायब्लाबो माने उम न'खर मोननैनि गेजेराव रायलायनानै बुजिलायनानै समाजजों माने गनायथि मोननाय मोनसे हाबा बायदिनो जाहैयो आरो उनाव उननि समावहाय
औ
बेजों लोगोसे दा हाबायावहा नोंथांमोननिथिं गेले जानाय लोंनायफोरा माबायदि जायो बेखौसो फोरमायना होनो हागोन ना
अ हागोन जानाय लोंनायनि बेलायाव होनोबा जोंनिथिं हाबायावहाय ओ दानियाथ' माने जानाय लोंनायखौ गोदोनि बायदिथ' खालामद्रायला गोबो हाब गोदो जेनेबा दोरोङारि हाबा होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनिया ओं सान सानथाम सानब्रै गाहाम माने सानबा गाहाम जाहोनाय लोंहोनाय बिदिनो सानफ्रामबो जौ सेरेब लोंनानै बिदिनो रंजानाय बेफोरबायदि सोलियोमोन नङा होमबा दा बेफोरबायदिया जोबोद खमसै आरो माने जोंनि एरियायाव आरो सान नुनो थांनायाव जेनेबा गाव गावनि समखौ माने ओरैनो हगार हरस्लायस्लाय होननानै माने गोबां समखौ माने ओ मा होनगोन बेखौ सेभ खालामैसै आरो माने जेनेबा हमना ला बेफोरबायदि सानथाम सानब्रै गाहाम खुंस्लायस्लाय सानसेनि गेजेरावनो एबा हाथाराब्लाबो जेनेबा साननैनि गेजेराव फोजोबनाय बेफोरबायदिखौ जों बांसिन नुयो आरो दा बेनि गेजेराव ओ सानसेखालि जेनेबा फार्स्ट दे खालि हाबा दाननाय एबा हाबा खुंनाय बेनि उनाव नेक्स्ट दिनखालि मा होनो रायजोफोरखौ जाहोनानै ए बा रिसिपसन खालामोना बे रिसिपसन खालामनानै ओइदिनखालिनो माने बांसिन फोजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो दा बे नेक्स्ट दिनाव माने जानाय लोंनाय बेफोर हिसाबै जाबाय बेनिफ्राय रं जानांगौबा रंजाबाय ओइदिनखालिनो फोजोबनाय आरो बांसिन बिदि नुयोमोन
बेनिफ्राय जेनेबा ओ ओइदिनखालिनो जोबबाय आलासि दुमसि बुजायनाय खिन्थु होमबाबो माने ओ सानथामहालागैयाव माने एसे थाहै बावनाय नुयो दासिमबो माने गामिनि रायजो राजा फोर मावनानै दांनानै खस्थ' मोननायफोरखौ ओ
दुखु दाहाफोरखौ जेनेबा बावगार होनाय मेंनायफोरखौ मेंगाहोनायनि थाखाय ओरैनो नामनि आन्था
खनसे ओरैनो जाहोबावनाय जायो आरो आखाइ सुनाय ना मा होनो बेखौ
औ
बेफोरबायदि सोलियो आरो जोंनि थिं
जोंनिथिंजायबो ओ मेइनलि ओ हाबा होनना बुङोब्ला जेनेबा हाबा दाननाया सानसे माने गोबाङानो खालामा सोरबा सोरबा खालामो आरो जेनेबा सानसेखौ माने हाबा दाननाय आरो सानसेखौ माने रिसिपसन होननानै बुंनाय‌ जायो इंराजियावहा बेखौ खालामो साननै लायो आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट सालिखौ ओ बिदिनो रायजोखौ जाहोनाय दा नोंथाङा जे बुंदोंमोन ओ जोंनिथिंजाय बेखौ माने जोंनि राव सायावहाय जोंनि ओनसोलनि राव सायावहाय बेखौ ओ हाथा खुथा होननानै बुङो। आरो मानसि रायनाय होननानैबो बुङो माने बेयाव रायजो राजाफोरनि बै खस्थ खालामनाय जायो बा रान्थिनिफोर बिसोरखौ माने एसे जाहोस्राङो आरो न' खरनिया बेखौ लाफानानै जोंनिया सानथाम जायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा बेयावहाय ओ जानाय आदार हिसाबै जोंनियावहा हाबायाव मेइनलिथ' बर'फोरनिफ्राय ओंखामनानै थाहैबाय बेनिफ्राय ओंख्रि थाहैबाय बेदराव हा अमा थाहैबाय
औ
आरो बै जे जाय खालि हाबा दानगोन बा रिसिपसन बे खालि जौनि बाहायनायखौ एसे आथिखालावहा खमायनाय जायोसै आरो ओ सिगां सिगांनि समफोरावहाय ओ बे जौनि बाहायनाया गोबांद्राय जायोमोन ओ बेफोरनिखौ नोजोर बोनानै सुबुं हाबासालियावहा माखासे जाथायफोर जानायफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि ओनसोलावहा बेबायदि जौनि बाहायनायखौ एसे खम खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो जौनि बाहायनायखौ बै जाय खालि हाबा जोबखांनायनि उनाव हाथा खुथा एबा मानसिलायनाय होनना बुङो बैखालिसो माने एसे बाहायनायखौ नुनो मोनोसै नाथाय सिगांफोरनि बायदि खम ओ खम आरो सिगांफोरनि बायदि बांद्राय बाहायनायखौ नुवा एसे खमखौ नुयोसै जोंनियाव बर'आव बुंनाय दंमोन ना जौनि फुख्रि बेदरनि आलि दा बै फोरबायदि जाथायफोरा जोंनियाव जालिया आरोखि नोंथांमोननियाव दाबो बेबायदि ने फोरा दङ नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरा जोंनियावबो जोबोद खम जाबाय माने जानाय लोंनायनि बेलायाव आरो जेनेबा ह आलासि दुमसि फैयो नङा हबा गोजान गोजाननि एबा न'खरनि बेनिफ्राय दा बिसोरनि सिगाङावनो जेनेबा जानानै लोंनानै बिसोरखौनो मान होआ गोबां मान होआ मानसिफोरखौ लिंहरनानै बेफोरबायदि गोबां बेले बेजे जानाय नुयो आरो बांसिन जानाय एबा लोंनाय लोंनायनि बेलायाव आरो दा बेनिखायनो जोंथिंबो गोबां खम नुसै आरो बे जौ सेरेब लोंनायनि बेलायाव माने रायजोफोरखौ जाहोखालि एबा लास्ट दे खालि एसे एनै बिदिनो होयो आरो लोंनायनि थाखाय रंजानायनि थाखाय दा बेखिनियानोसै आरो
औ औ
अब्ला समाबो जाबाय नामा नोंथां जोंनिया
समा औ जाबाय नोंथाङा नोंथांजों बेबायदि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै गोजोननाय मोनदों
अ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों बेनि बागै सावरायनो मोननानै
औ औ
अब्ला दोनथनोसै ना
दे बिदिब्ला नोंथां न औ दे गोजोन्थों